खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ औ आं खोनादों दे।
अ खुलुमबाय नोंथां।
औ औ खुलुमबाय खुुमबाय लोगो नोंथां‌मोनिसिमबो।
औ औ बे समावहा जोङो आबहावा बा मिथिंगायारिनि सोमोन्दै रायज्लायनो लानाय जादों नोंथाङा रायज्लाइनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां हागोन।
बिदिब्ला आं जागायनोसै
औ दे जागोन दे।
ओ मिथिंगा होनबाथ' जोङो मिथिखायो मिथिंगा जोङो मिथिंगानि सायावनो सोनारनानै थायो। बा मिथिंगायावनो जोङो मिथिंगाजोंनो जेनेब्ला थांनानै थायो। खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों खोनादों।
मिथिंगा होनोब्ला जोङो बायदिसिना बिफां -लाइफां जिब -जुनार मानसि दुमसि बायदि लानानै मोनसे मिथिंगा दै सान अखाफोर बायदिसिना बेफोरखौ लानानैहाय मोनसे मिथिंगा बा मोनसे बेबायदि जोङो बुहुमाव थांनानै थायो। खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
औ-औ। ओमब्ला जोङो बेफोर हेल'
औ खोनादों नोंथां बुंला
ओ आङो नोंनिखौ मोजां खोनायाखै। बिनि सोमोन्दै नोंथाङा ओहो खोनायाखै। बे बे मिथिंगा ओ खोनाबाय खोनाबाय।
औ
बिनि सोमोन्दै नोंथाङा माबाफोर फोरमायनो हागोन ना?
अ फोरमाय जायो नोंथां फोरमाय जायो औ ओरैनो नोंथाङा जेनेबा मिथिंगानि सोमोन्दै जि माहाय बुंलांबाय बे थारैनो नंगौ मानोना जोंनि मिथिंगा होनाय लोगो लोगोनो जेनेबा जोंनि गोसोनि मेगनाव मोनसे सावगारि नोजाफैयो। जायखौ जोङो मिथिंगा होनबोला बेयाव मोनसेल' बुस्थु थाया। मिथिंगा होनोबोलाय बिदिनो दैमा-दैसा हाजो-हाला बिफां लाइफां जिब जुनार बे गासैखो लानानैसो जोङो मा बे मिथिंगा होननानै जोङो मोनथिनो मोनो आरो।
औ औ
बे मिथिंगा होनोबोला बे गासैखौबो लानानैसो जेनेबा बे मिथिंगानि जि समायना महर मिथिंगानि जा ओ जा मोनसे सावगारि बे सावगारिखौ बे मिथिंगानि सावगारिखौ जोङो बे गाससिखौबो लानानै जिब जुनारनिफ्राय लानानै मानसिखौ लानानै फां लाइफां ना जेसेबां दङ बे बुहुमाव गासैखौ लानानैनो जेनेबा जों बेखौ मोनसे सोदोबाव जेनेबा बेखौ जोङो मिथिंगा होननानै जेनेबा जों मोनथिनो
औ औ औ औ अ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ बेबायदिनो ओमफ्राय बे मिथिंगा होनोब्ला दा बे जेनेबा बे गासै बुस्थुफोरखौनो जेनेबा जोंनो नांगौ जायो बेनिखायनो दा जोङो बे मिथिंगा खो जों जुदि मोजाङै जुदि लाखिनांगौब्ला जों जुदि बे मिथिंगाखौ रैखाथि जुदि होनांगौब्ला जों बेफोरनि फारसेयावबो जोङो एसे नोजोर होनाया मोजां जागोन आरो जेनेबा थिग बि दिनो बिफां लाइफांफोरनि सायाव जिब जुनार फोरनि सायाव बा बे जोंहा हाजो हाला दैमा दैसा इथ' बिथ' थाखागोन बिथ' थाखागोन।
औ औ नंगौ।
बेखौथ' जेनेबा ओ जोंनि बे सोरजिखानाय नालाय बे थाखागोन नाथाय बेनि अनगायैबो जेनेबा जोंबो एसे बि-बिफां लाइफांफोर गायनायाव बा थिग बेबायदिनो जों बेखौ इ से माने नोजोर होनांगौ आरो नोंथां मानोना अब्लासो जोंनि बे मिथिंगानि महरा जि समायनाय बे समायनाय खो जोङो बैफोर जों बिखो जेनेबा जों नुनो हायो आरो मानोना बिफां लाइफां थाब्लासो जेनेबा जों जोंनि बे मिथिंगानि म हरा समायना सोमखोर जेनेबा जों महराव नुनो मोनगोन आरो नोंथां। बेनिखायनो दा जों मिथिंगा होनोब्ला मि थिंगा होनोब्ला बेवहाय जुदि बि फां लाइफांफोर गैयाब्ला बेहाय जिब जुनारफोर थायाब्ला बेखौ जों जेनेबा मिथिंगा होननानै बेखौ जों बुंनो हाला आरो मानोना बेयाव हाय जेनेबा बै गा सै जेनेबा बिफां लाइफां दं जिब जुनारफोर दं बा मानसि दं गासैखौबो बेवहाय बे मिथिंगायाव ने गोनांथि दङ आरो। ओ जुदि जों मिथिंगानि जेनेबा कमप्लिट जुदि जेनेबा ओ बे आबुं जानाय मिथिंगा होननो जुदि बुंनो थाङोब्ला बेफोरखो जो ओ जोंनो नांगोन आरो बिनिखायनो बे मिथिंगानि थासारि खौ बे मिथिंगा नि महरखौ जों जुदि मोजां समाय होनो जुदि ओ लुबैयोब्ला बा नागिरोब्ला जोङा बे बे गासैखोबो जों सुबुं हारियानो बेखौ मा खालामनांगोन एसे जेनेबा जों डिरेक्सन लानां गोन आरोबा डिरेकसन होनांगोन आरो।
औ औ।
बेनिखायनो मानोना बे औ
औ नोंथांनि बुंनाया थारैनो सैथो। औ बुंनो हागोन नोंथाङा औ।
औ ‌। ओमफ्राय बेनिखायनो जेनेबा मा नोना जों बेनिखायनो बे मिथिंगाखौ ओ मोजां स माय होनायाव बा मिथिंगाखौ मोजांनिख्रुइ आरो मोजांसिन जुदि जोङो ओ जुदि आरो जुदि माने बिबदि मोन्दों एकदम गोग्गो जुदि बेबायदि मोथों ओ मिथिंगा खालामनो थाखाय जुदि जों जुदि नादोबालाय हमबालाय जोंबो इसे थिग बिबेदिनो बिफां लाइफांफोरखौ गायनाय बेदिनो जिब जुनार फोरखो फिसिनाय बेबो जेनेबा ओ मिथिंगानिनो बुस्थु जिहे थ' नालाय जों बेफोरखौबो जेनेबा जों मिथिंगाखौ समायहोनो थाखाय आ आरोबाव बांसिन आ समायहो थाखाय जेनेबा जोंनिखो जों सुबुं हारिया मावनाया जेनेबा जोंहा गोनां खि दङ' आरो नोंथां ना मा होनो नोंथां?
औ औ औ नंगौ नोंथांनि बुंनाया थारैनो सैथो ओ गोदोनि जुगाव ओ जोङो नायोब्ला नुनो मोनोमोन गोदो आबौ आबैनि जुगाव गोबां गोबां बेबायदि ओ गारि मथर बा बायदिसिना बेबायदि ओ कलकारखाना बेफोरबायदि गैयामोन बै समावहा जोंनि आबहावाफोरा बा मिथिंगाया गोबां गोग्गोमोन। नंगौना नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ
औ औ दा ओ बे ओ दानि बे समाव जोङो नुनो मोनो दानि जुगाव गोबां सुबुं सुबुं फोरानो मिथिंगानि सायाव अननाय गैला बा आबहावानि सायाव नोजोर हो होला आरो बिदिनो गोबां गारि मटरनि उखुन्दै कलखार- कलकारखाना बेफोरबायदि बानायनाय जों गोबां बेबायदि आबहावाफोरा मिथिंगाया गुबुंले जालांनो हमदों। ओ‌ जोङो गोबां बिदिनो बिफां लाइफांफोरखौ दानस्रायो हाजो फोरखो‌ सेफायनानै बा हाग्रा बंग्राफोरखौ सेफायनानै बेबायदि आद्रि खालामो आरो बेबायदिनो मिथिंगानि जिब जुनारफोरा थानो जायगा गैला ओ ओ बिदिनो हाथि मैदेरफोरा बिबादिनो जोंनि गामि गंखो खनफोराव हाबफैनो हमबाय खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां बुंलांदो।
औ औ औ बेफोरबायदि ओ दायो बेफोरबायदि जालांनो हमदों आरो बिनि खायनो ओ जोङो एसे गाव गावखौ साबधान खालामनांगोन बिफां लाइफां हाग्रा बंग्रा सेफायनायनिफ्राय बा नोङो बिफांखौ दानबाय फांसे बिफां दानोब्ला नोङो ओ फांब्रै फांबा नोङो बिफांखो गायनानै दोननांगोन नंगौना नोंथां?
नोंगौ नोंथां नंगौ थारैनो।
औ औ बेब-बेबायदि जोङो मावलांनांगोन आरो अब्लासो जोङो मिथिंगाखौ गोगो खालामना माने जोङो गाव गावनि देहा बा ओ जोंनि जिउ खुंलांनायाव मिथिंगाजों जोङो गोगगो देहाफोरखौ मोनलांनो हागोन ओ बिद दिनो गोबां हाग्रा बंग्रा सेफायो मानसिफोरा सेफायनानै ओ ओ गावसोरबो थाया आरो जिब जुनार थानो थाखाय जायगाफोरखौ गोबां बिदिनो दानस स्रांनानै होदों मैदेरफोरा बिदिनो गामिफोराव हाबफायदों गोबां बिद बिदिनो हाग्रानि जिब जुनारफोरा उम गाव गावखौनो जेनेब्ला ओ खहा खालामदों जोङो बेफोरखौ नुनो मोन मोनदों बिनिखायनो जोङो हाग्रा बं ग्रा फोरखोबो बासायनांगोन आरो जोङो बिफां लाइफांफोरखौ जोङो गायनांगोन बिफां लाइफां‌ दान-दाननायफोरनिफ्राय जों जोङो एसे साबदान जानांगोन जोङो जुदि बिफांखो दाननो गोनांथार जायोब्ला जोङो बिनि सिगांनो जोङो बिफां फां-लाइफांफोरखौहाय गायनानै दोननांगोन आरो गोबां बिदिनो गारि मथ टर सलायनाय थाव मोनामनाय बेफोरो दानि ओ बेस्ट समावहा बे जुगाव गोबां बिदिनो गाज्रि जालांनो हमदों बिनिखायनो जोङो गारि मटरफोरखौ सलायनायनिफ्राय एसे जोङो गाव गावखौ हाबदान जानांगोन उम गारि मथराजे उखुन्दै खुज खुग्लुंजोबनाय बेफोरबायदि गारिफोरखौ जोङो एसे फोसाबनानै लानां गोन अब्लानिया जोंनि मिथिंगायाबो आबहावाया गोग्गो थागोन नंगौना नोंथां
औ नोगो नोंथां नंगौ औ खोनादों
आं औ औ औ मिथिंगा मिथिंगाखौ जोङो ओ माबोरै आं नोंथांनियाव मोनसे सोंथि सोंनो गोसो जादों सोंनो हागोन ना
हेलौ नोंथां जोंना समा जाबाय नामा
ओ ओ ओ दे दे दे
औ होनबालाय दोनसै नामा